औ
ओ गोजोन मोना फुंबिलिनि नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गाहामलायनाय जाखो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ गोजोनबाय नोंथां दा जोङो ओ मानि सोमोन दै रायलायगोन नोंथाङा
ओ जों दा फुंनिफ्राय लानानै
औ
ओ मोनाबिलिसिम मा मा खालामखो मा मा खालामगोन बेफोरनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां
ओ नोंथांनिखो ओ एसेस टाउन खोनाबाय थादो एसे ओ दलद जायगायाव दिदोम जायगायाव थाबानो जाबाय।
औ औ नोंथां दे।
ओमफ्राय ओ मा बुंदोंमोन नोंथां?
दिनै फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलि सिम मा खालामगोन बा नोंनि सानसेनि हाबाफारिया दैलि सानसेनि हाबाफारिया मा
औ
फोरमायना होदो नोंथाङा
औ आं दा फोरमायनो सानदों दे ओ ओ फुंनि ओ द' रिंगा बा स्नि रिंगासोआव सिखारनानैहाय आङो
हुम
ब्रास लाबाय ओमफ्राय ब्रासावहाय
ओ बिदिनो कलगेट फोननानैहाय लामाजों ओंखारबोबाय लामाजों ओंखारनानैहाय आङो ओ बिदिनो ओ जेराव दंखल नुयो जेराव दै मोजां नुयो बेयाव आङो ओ मोखां सुयो मोखां सुनानैहाय बिदिनो हाथाय ब्रास मारियो हाथाइ हुयो हाथाइ हुखांनानै ओमफ्राय बिदिनो ससे थाबायला बायबावो थाबाय थिंनानैहाय ओनिफ्राय बिदिनो ओ न' न' फारसे थांफिनो न' फारसे थांफिननानैहाय बिदि बिदि बिदिनो ओ आथिं आखाय सुनानैहाय बिदिनो ओ दसे रेस्ट लानानैहाय मबाइल नायो मबाइल नायनानैहाय बिदिनो मबाइल नायखां थांना दसे उन्दुफिनो उन्दुफिननानै आरो सिखारबाय सिखारनानैहाय ओमफ्राय न'नि खामानिफोर थायोबा फिसा फेनला न' न'खरनि खामानिफोरखौ मावो
औ
ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा ओ गस्ला लंपेन्ट मोनामब्रुं मोनामब्रुंनाय थायोबा बेखौ ओ नागिरनानैहाय नायथिंनानैहाय ओ बेखौ आङो सु सुनानै लायो ओनिफ्राय बिदिनो ओ मा होनो ओ सुखांनानैहाय आथिं आखाइ सुखांनानैहाय ओमफ्राय बिदिनो ओंख ओंखाम जायो ओंखाम जानानैहाय ओमफ्राय बिदिनो ओ बाहेराव ओंखारलाङो सोरबा लोगोफोरखौ कल खालामनानैहाय दिनै बहाबा थांगोन नामा होननानै हाय बबाव दङ बबाव थायो बिदिनो लोगोफोरदोबो फनबो रायलायो
औ
ओमफ्राय बिदिनो आंनि खामानिखौ आङो मावलांबाय थायो
औ औ औ
मोनाबिलिसिम
औ
मा
दे बुंलाय नोंथां
आंनिखौ आंबो बिदिनो फुङाव सिखारनानै सिखारग्रो सिखारग्रा ब्रास खालामबाय
औ
खालामनानै आङो देहाखौ एसे गोग्गो लाखिनो थाखाय दै लोंबाय दै लोंनायाबो गोनांथार नालाय। सिखारग्रोनानै दै गिलास-गिलास से गिलासनै लोंबाय
औ
खांनानै जोंहा आइ बाबा फुदुंनाय साहाखौ लोंबाय
औ।
आमफ्राय सा लोंखांनानै बिदिनो आथिं आखाइ सुबाय।
औ
मोखां सुस्राबोबाय‌
औ।
स्रानानै गामियाव दसे बेरायहैबाय।
औ
लोगोफोरखौ सोरखौबा-सोरखौबि कल खालामबाय ओरैनो दसे मोजां गाज्रि रायलायबाय आमफ्राय
उम
आं कलेजावबो थाङो नालाय
औ।
ओमफाय टाइम जाब्ला
औ
कलेज थांसै
औ
कलेजाव थांखांना फैनानै बिदिनो सानसुनि ओंखाम जाफैबाय। ओंखाम जाखांनानै दसे जिरायबाय
औ।
जिरायनानै बिदिनो थासै सानसेया।
ओनोफ्राय औ दे बुं नों-नों बुंग्रो नोंथां।
ओमफ्राय औ औ दे नोंथाङा बुंलाय
ओ जोङो जेनेबा दा ओ नोङो नोंथाङा अ फुं-फुंआव अ आरो बिनि अनगाबो नोंथाङा मा मा खालामनानै मोजां मोनो? ओ जेनेबा नोंथाङा मा मा जानानै मोजां मोनो जानाय लों नाय जेनेबा मा मा फिथाइफोर जाना मोजां मोनो आरो नोंथाङा। ओ। फुंनि खाजा जानायजों लोगोसे मा मा ओंख्रि मोजां मोनो मा मा ओंख्रि मा मा बेदरखौ मोजां मोनो बेखौ नोंथाङा एसे गुरैयै फोरमायना हो
औ फिथाइ सामथाइनि हिसाबैथ' जोंनि गामि ओनसोलाव जिफोर थायो। जेरै- ओ। इत थाइजौ थाबाय खान्थाल फिथाइ थाबाय। आरो सेमफ्राम थाबाय।
औ।
आरो जाम फिथाइ थाबाय।
औ
थालिर फिथाइ आन फ्राय नालेखर फिथाइ
औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो बेदरफोरनि बुंब्लाथ' ओरैनो अमा बेदर आरो ओ दाउ बेदर
बिदिनो बेफोरखौनो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथाङा?
आङो गासैखौबो मोजां मोनो ओ बिदिनो अ अमाखौ अमा जानानैबो अमाया जोंनि थाखाय फेभरेटखा नालाय एकदम गोथाव इनो बे बे अमानो बे बेदरनि हटखौ बा टेस्खौ जोङो दाननो हाया ओंखायनो अमायानो फेभराइट। दाउनिख्रुइबो साबसिन गोथावसिन आरो बोरमाखौबो आरो साबसिन गोथाव मोनो बोरमाया जोंनि देहानि थाखाय थाखाय हेल्थनि थाखाय मोजां अमाया अमाया हेल्थनि थाखाय इसेबां ओरै माबा नङा होमबाबो सालायाव होनानै जोङो ओरै गोथाव मोनो जोबोद गोथाव मोनो जानानैहाय ओरैबायदि जाबावगोन दा जायोब्लाथाय आरो गाबोनबो जाबानो गाबोन जाबाथाय आरो समफोरबो जाबावगोन
औ औ
सानसे जायाबानो सानसे द्रप दोनथ'नानै आरो नेक्सटावबाबो जानो लुबैयो। लुबैफिनो बेफोरबायदि आरोखि ओरैबायदि गोथाव आरो दाउखौबो औ दे बुं
आरो फिथाइ सामथाइनि बेलायाव
औ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव आङो गिबियाव बुंग्रोगोन आङो आंनि आंनि मस
मस्ट फेभराइट फ्रुइटखौ बुंगोन आं दा आपेल आपेल फिथाइखौ आङो बे जारें बर'आव बुंगोन बेखौ जारें होनना बुंङो। बे आफेल फिथाइखौ आं जोबोद गोथाव मोनो माने बे आंनि मस्ट फेभराइट दस्रा जेसेबां आंखि फिथाइ दङ जेसेबांंखि फिथाइ दङ आं बे आपेल फिथाइया आंनि थाखाय जोबोद जोबोद फेभरेट आरोखि
ओमफ्राय
बिनि अनगाबो जेरैहाय मा बुङो बे मा होनो बेखौ थाइजौ थाइजौ थाइजौबो दं बेयो देहानि थाखाय मोजां आरो बिनि अनगाबो आरो गोबां दङ
औ जोंनाबोथ' फिथाइफोराव गासैबो फिथाइयानो आ आलादा आलादा भिटामिनफोर थायो। नोंथाङा भिटामिनफोरखौ मिथिगौ नामा मिथिगौबा एसे बुंना होादोंदां
भिटामिनखौथ' माबायावहाय आपेल फिथाइावहाय सि भिटामिन थायो जेर जेरै देहानि देहा दुरबल मोननायनि थाखाय बे बेफोरखौ जानाय जायो।
औ औ
बेनि अनगाबो गोबां दङ गोबांथार आरो दि भिटामिन औ
बिदिनो जेसबां माने दुस्रा दस्रा फिथाइफोर दं
औ
बेफोरना गासैबो आलादा आलादा भिटामिनफोर थायो।
औ आरो ओ बादाम बादाम जेरै काजु बादाम काजु बादामाव जोंनि औ केलसियामफोर राननायनि थाखाय केलसियामफोर खम खमि जानायनि थाखाय ओ जेरैहाय काजु बादामखौ जोङो जानांगौ बियो बियाव दि भिटामिन थायो ओंखायनो बेबो आंनि थाखाय गोबो जोबोर गोनांथार गावनि देहानि गावनि ओ जिबननि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे
औ औ औ
औ आरो नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनांगौ दङ'बा नोंथाङा सोंनो हागोन।
बिदिनो फिथाइ सामथाइखौबो दानियाथ' गोबां बेलेग बेलेग हाद'रनिफ्रायबो मोनफैयो नालाय।
औ।
ओ नोंथाङा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव ओम गुबुन दस्रानिखौ बांसिन जाना मोजां मोनो ना नोङो गामिनि फिथाइ सामथायाइखौ जानानै मो मोजां मोनो? एसे फोरमायना बा हामगौमोनथां।
औ आङो गामिनि फिथाइखौबो जानानै मोजां मोनो जेरै लिथिखुर, लिसु जेरै खान्थाल, थाइजौ बिदिनो ओ आलादा आलादा जे रै ओ जोंनियावहायथ' बेयाव ओ बादामनि बागानबो गैया दस्रा माबायावसो दङ' जेरैहाय ओ केट केरेलायाव दङ', तामिलनाडुआव दङ' जेरैहाय बिदिनो बेयाव खाजुब बा दामनि जोबोद माबा जायो, बागान दङ दस्रा जायगायावहाय। औ। आरो ओ बेनि अनगाबो ओ गोबां माबा माबि फिथाइ दं ओ नालेंखर फिथाइखौबो मोजां मोनो आरो दस्रा गुबुन हादरनिखौबो आङो थाइजौफोरखौ मोजां मोनो।
औ दस
माखा दामिया फिथाइखौबो मोजां मोनो औ दे।
दस जों दा नुनो मोनो बाजारफोराव दा मेसें बोथोर सफैब्लाबो। जेरै बाजारफोराव फानफैयो बेलेग हादरनिफ्राय लाना फैनानै थाइजौ फिथाइ फानफैयो।
औ।
थाइजौ फिथाइ हमना ला दा जोंनि मा होनो बेखौ दा जोंनियाव दैज्लाङाव जाय दा? बेफोरखौ मेसें बोथोरावबो लाना फैनाय नुनो मोनो बेनि बागै मा बुंनो नोंथाङा?
बेनि बागै ओ
ना बिसोरो बेखौनो मुलि होनानै दोनो, ना बिसोरनियाव आलादा एक्सट्रा आरो बिदि आबाद मावनानै राहा दं?
बिसोरनि राहाया दङ ओ खायसे बिफांफ्रा ओ अरायमा थायनायनि फिथाइ अरायमा फिथाइ थाइनायनि दंफां बिफांबो थायो। बेनिखायनो बिसोरो बि बेफोरबायदि ओ लाबोनाय जायो बेखौ नुनो मोनो। खायसेया मोनसे बोथोरावल' थायनाय जायो बेनिखायनो बि बिसोरो औ लाबोनाय जायो फाननाय जायो आरोखि बिसोरो ओ फैसा थाखानि थाखायबो गोनांथि जायो नालाय। न'खर संसार न'खर सोलिनो थाखाय ओंखायनो जि हायो जा मोनो बेफोरबो बिसोरो फाननो लाबोनाय जायो आरोखि।
औ।
औ। आरो आरोबाव नोंथाङा मा सोंथि सोंनो दंबावो बेखौ सोंनो हागोन
ओम
औ नोंथाङा एसे गोख्रै रायलायबानो
आर औ औ आरोबाव ओ नोंथाङा ओरैनो न'आव मा मा फिथाइ सामथाइ गोनां बिफांफोर गायनानै दोनदों एसे फोरमायना होबा मोजांमोनदां?
जोंनाथ' गायनानै दोनदों ओरैहाय ओ मा होनो बेेरहाय ओ मा होनो खान्थाल, ओमफ्राय बिदिनो थाइजौ, ओमफ्राय बिदिनो बोग्रि बोग्रि नोंथाङाथ' बोग्रिखौ मिथि खायो आरोना
औ मिथिगौ मि
औ बोग्रि जेरैहाय बोग्रिनाबो आलादा आलादा दं आरोखि
औ।